नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांजों आं दिनै बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला जोङो बर'नि नाफाम बानायनाय खान्थि नि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
औ बिब्दिब्ला आथिखालावबो नोंथांमोननिथिं नाफाम बानायनानै जानाय खान्थिया दंबावो जानांगौ?
औ दंनायालाय दङो नाथाय खम बिबांनि जाबाय आरो। गोदोनि बायदि गोबां बिबांनि गैला नाफाम जानायनाय बानाय खान्थिया।
औ
बिदिब्ला नोंसां नोंथाङा नाफाम बानायनाय खान्थिखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
दे बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ दे। नाफाम बानायनाय नाफामाथ' बर'फोरनि साबसिन मिलौदो खाजा नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ बर'फ्रा बर'ब बुंनाय जायोदै गिबो बुंनाय जायो बर'फोरनि माबायावहाय। बर'फोरनि हारिमु समाजावहाय माने। नाफामखौ बर'नि गिहि होननानै बुंनाय जायो। नाफाम बानायनाय गिबियावनो जोङो नायोब्ला नाखौ दैमा दैसानिफ्राय हमनानै लाबोयो लाबोनानै मोजाङै सुसिगोन फोरानसिगोन नङा होमब्ला नोंथां? हेलौ